औ
औ नोंथां दा जोङो बैसागु फोरबोनि बागै आङो रायज्लायनो सानदों आरो।
अ
जोङो टपिकआ बैसागु फोरबो। दा नोंथाङा आंनो बैसागो फोरबोनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
दा बैसागो बैसागो फोरबोखौथ' जों जोंनि गामि जोंनि माबायावनो आसामावनो माने खुंनाय जायो आरो।
औ औ
बैसागु फोरबोखौ दा फ्रायनो मोनथिगौ इसेबां मोनथिया आरोना। बेफायनो मिथिनायखौ आं नोंनो खोन्थागोन सानैजों सावरायगोन।
औ औ
बैसागो फोरबोथ' जोंनि बर'फोरानो गोबां फालियो बैसागोखौ।
औ
बैसागु फोरबोखौ ओमफ्राय दाथ' नोङो मिथियो जानांगौ बैसागु मा मा खालामो बेफोरखौ दा बैसागोनि गिबि सानखालि जोङो माने मोखौ मोसौबो थुखैयो आरोना।
बिदिनो नैथि सानखालि जोङो गेदेरफोरखौ माने सनमान होयो माने खुलुमो उन्दैफोरा।
औ
बिदिनो माने जोङो खाम सिफुं बेफोरखौ लानानै जोङो माने गामि गामि हाबनानै जोङो मोसायो। नो बैसागु बोथोराव जोङो रंजायो आरो हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों।
दा बैसागु फोरबोआथ' जोंनि गोबां माने बर' सुबुंफोरानो फालियो माने मोसायोबो रंजायो बोसोरसेयाव माने खेबसेल' जायो नालाय
औ औ
गोबां रंजायो आरो बैसागु फोरबोआवहाय बिदिनो बर' गामिफोराव माने खाम सिफुंनि एकदम देंखोआनो माने रिंखांजोबो
औ
आरो इदि दोङो जोंना दाउखवाबबो गाबो नालाय दाउखौ नि गामनायजों माने ओरैबायदि गोसा गोजोनो दा नोंथाङा मिथिगो जानांगो बेफोरखौ
औ आंनावबो बांद्राय ओरै मोनथिया आरो आंबो जा जा नुबाय थायो बेफोरखौ आंबो मोनथिगौ आरो
औ
बांद्राय आंनावबो रोंगौथि गैया।
दा बर'फोराबो बांसिन फालियो आरो गोबां सुबुंफोराबो फालियो।
औ औ
एसामिसआनो जा नाथाय जोंनि बांसिन फा ओ माने बैसागुफोरखौ जोंनि बर'फोरखौनो बांसिन मोसानाय नुनो मोनो आरो
औ औ
जोबोर इन्टारेस्टिं दा
जोंना गोबां औ।
नोंथाङा बैसागु फोरबोआव माबायदि माने गोजोनो रंजायो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
जोंनाथ' बैसागो होनोब्ला गोसोआानो जोबोर खुसि मोनो।
औ
बैसागुआव जोंना गोबां सेंग्रा सिख्लाफोराबो माने गावनि गोसोनि जा रंजानाय बेफोरखौ जोंना दिन्थियो मोसानायनि गेजेरजों।
ओं
गोबां जोंना खाम, जथा, सेरजा सिफुं लानानै जोंना गामि गामि हाबै हाबै जोंना न'खर न'खर हाबै हाबै गोबां रंजानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
आरो थिग बिदिनो जोंना रंजानानै जा मोनो बेखौ जोङो खाना जानायबो नुनो मोनो आरो गामि गामि जयै जयै
दा बिदिनो बैसागुआव बोराय बुरै माने गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज'जानानै माने मोसानायखौ नुनो मोनो लुखगोदो बे खौ नुयोमोन दा नाथाय एसथ्रा एसथ्रा बायदि जाबाय आरो
औ औ
ओरै दा गथ' गथथाय इ गुबुन गुबुन मोसायो दानिया आथिखालाव सेंग्रा सिख्ला गुबुन गुबुन मोसायो।
समजों लोगोसे गासिबो सेेन्स जालांजोबो। अब्ला अब्लाबो माने मोसानानै बिसोरो माने गोजोनो आरो जोङो।
गोबां मोसानाय नुयो औ गोबां मोसानाय जोंहा नुनो मोनबाय थायो। जों गामियावनो दङ नालाय
औ।
गोबां मोसायो।
माने बैसागो मोसानो फैनाय दल बे नोंसानाव जिहेथु बेसेबां दल जाबो ओरैनो बैसागु बोथोराव?
जोंहानावथ' आं साननायानो जाया गोबां फैयो ओ औ गथ'फोरनि एक्सट्रा फैयो गेदेरफोरनि एक्सट्रा फैयो, बोराइफोरनि एक्सट्रा फैयो, गोबां फैनाय नुनो मोनो आरो। आं बारा सानफेराखै।
साननाय जायाना?
औ औ।
दा नों फैगोन फैगोन बैसागु बोथोराव सानलाय।
औ।
दा नोङो नुनो मोनगोन माने गथ' गथाइनि ग्रुपआ गोबां फैयो बोराय बुरिनि ग्रुपआ गुब गोबां फैयो, सेंग्रा सिख्लानि ग्रुपआ गोबां फैयोना?
औ औ।
मोसानो फैनाय
औ गोबां फैयो।
नोंथांमोना नोंथाङा सानना नायबानो जाबाय माने गोबां जायो। बे मोनसे जोंनि माने सुबुंफोरनि मोनसे बैसागु फोरबो नालाय जोंनि बर'फोरनिबो जायखौ जोङो माने बादा होनोबो मोना।
आरो जिहेतु औ जिहेतु आरो बेयो बोसोराव खेबसेल'सो फैयो नालाय।
औ। जेबो गाज्रि मोननो नाङा आरोना बिदि मोसानो फैनायखौ।
औ औ।
माने मोजाङै माबानांगो।
मोजाङै जों सनमान होनानै हरनांगौ।
औ।
मोसानो फैनाय सुबुंफोरखौ गोसो खुसियै।
दा आम नोंथांनाव सोंनो सानो जे मोसौ खौ जोंनि बैसागुनि बैसागु फोरबोनि माने गिबि सानखालि थुखैयो।
औ औ।
दा बेयाव नोंथाङा बे मानो थुखियो जेन मोखौ मोसौखौ नोंथाङा एसे बा एसे रोंगौथि दं नामा?
आंनावथ' एसेबां रोंगौथि गैया नाथाय आं गोसोजों जा सानो आं बेफोरखौसो मिथिगौ आरो। आं सानोदि जिहेथु जोंना गोबां न'खरावनो जिब जुनारफोरखौ फिसियो, जोंना मोसौ फिसियो, बोरमा फिसियो अमा फिसियो गोबां फिसिनाय नुनो मोनो। ओ बोसोराव खेबसे जोङो मोसौ जोङो थुखैनायखौबो नुनो मोनो जाहाथे जोंना मोसौआ आगोलनि साय बांसिनै बारिथिं बोसोर जेराव मोजाङै मोजाङै मोजाङै थांथों बेफोरनि थाखाय होयो होनना आं सानो आरो थुखैयो होननानै
औ थिगानो थिगानो
औ नोंथांनाव रोंगौथि दङ न' मोसौ थुखै थुखैनायनि बागै
जा नोंथाङा जा होनदों बेनो आरो
ओं
आं बेबायदिखोनो सानो
औ
दा आं नोंथांनाव सोंबावो जे माने मो मोसौ थुखैनायाव माने जा लाव फान्थाव बायदि माने काजर खलिफोरखौ माने हानानै होयो हानानै माला गानहोयो खुबैयो दा बेफोरखौ मानिे खालामनाय जायो माने
आंबोथ' बेफोरनि बागै एसेबां रोंगौथि गैया आरो
माने आं सानो बेबायदि मानो खालामो माने आं सानो आरो बेदि मैगं थाइगं हानानै मानो खुबैयो मानो माला गानायो बेखौ सानो माने आं
औ औ आंबो सानो आरो बिदिनो नाथाय आंबो बेनि फिनखौ रोखायै मोन्थि मोना आरो
औ
गोसोआव जिहेथु बेफोरबायदि नुब्ला सोंल' फैखायो जोंना गोसोआ मानो खालामो आंनावबो बेनि रोंगौथि गैया आरो गसिनाथ' गोबां न'खरानो बेफोरबायदि खालामनाय नुनो मोनो आरो मोसौखौ थुखैनानै लाव फान्थावफोरजों खुबैयो न' न' खुबैयो
औ दा बैसागु फोरबोनि बागैथ' आङो एसेबां मिथिला दा आं माने रोंनायखिनिखौ नोंथांनो एसे फोरमायबाय आरो ना
नोंथाङा बेनिजों अखानायै ने नेक्स सानखालि जों दि उन्दै बोरा गेदेरफोरखौ मान होयो खुलुमो बेनि बागै नोंथाङा रोंगौथि दङ नामा मानो जोङो खुलुमो
माने खोथाया आं सानो आरो
औ।
जेन माने बेफोरा गेदिरफोरखौ खुलुमनायनि जाहोना माने जेन सनमान होनाय
औ औ।
आरो जेन माने बै गिदिरफोरा उन्दैफोरनो जेन बोर होयो
औ।
आरो बोर सारास्रियो बिसोरो गिदिरफोरा उन्दैफोरनो अब्ला बोर बोर स्रि स्रियो आरो बोर मोनथो होननानै
औ।
बोर माने बिसोरो जोंनो बोर होयो आरो जों खुलुमो आरो बिसोरनाव
औ औ आंबो बिदिनो सानो आरो
औ।
आरो गोबां जोङो बुंनायबो खोनायो ओ उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होनांगौ सनमान होनांगौ
औ। बेयो सनमान होनायनि मोनसे माबा जाहैबाय आरो नेमखान्थि जाहैबाय
औ औ।
आरो बोर मोनसो होननानै बिसोरो माबायो बोर साख्रि आरो जों बोर मोनगोन होननानै बिसोरखौ खुुलुमो आरो बेबो मोनसे माने खुलुमनायनायनि मोनसे थांखिया आरो
औ औ। थिग बिदिनो जोंनिया मोसौ सुखैनाय आ खुलुमनाय गेदेरफोरखौ मान होनाय न' न' मोसानाय रंजानाय बिदिजों जोंना बैसागुआ जोबोर समायना नुयो आरो नायोब्ला औ जोबोर जोंना मेहेर
ओ आंबो बारा खनसे गैला दे जोंना टाइमाबो जाबाय नालाय ना नोंथां?
औ समाबो जाबाय। दे अब्लालाय।